हेलौ नोंथां
आइया माबा रिसिभानो जाला कला
जादो द
हेलौ खोनायाख खोनायाखै नामा? खोनायाखै? औ
हेलौ
अ खोनायाखै नामा?
औ नै दासो खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
औ दङ आं नै जिरायनानै दङ।
औ
नोंथालाय?
दंं ओरैनो आंबो जिरायनानै। दा मानो बेरायनायनि बेरायनायनि सायाव रायज्लायनो नायदोंना?
अ नोंथां राय्लायजागोन।
ओरैनो नोंथाङा मायाव मायाव बेरायनो मोनखो?
आंथ दा जोंनि ओनसोलावनो थानाय गोबां जायगा दङ। जेरैहाय सुकि, दारागाव, मानास आरो बे थिंजाय जोंहा बगामाथि आरो गुबुन गुबुन गोजान जायगायावबो बेरायनो मोन बाय।
औ नोंथाङा माजों बेरायना मोजां मोनो गारि बाइक, स्कुटि?
औ आंथ जोङो दा हारसिं हारसिंबो थांनाय जाया नालाय। जयैनो थांनाय जायो नालाय बांसिन जोङो ओ जोङो ट्रेभेलार गारि लानाय जायो। आरो जोंनि खाथियावनो जायोबथाय जोङो बाइकजोंनो थांनाय जायो।
औ नोंथाङा ओरैनो लोगोफोरजों मोजां मोनो ना फेमिलिजों बेरायनो मोजां मोनो?
आं बांसिन मोजां मोन मोननाया लोगोफोरजों थांनो मोनोबा साबसिन जायो आरो मोजांसिनबो मोनो।
औ ओरैनो मा जायगाखौ बेरायना मोजांसिनमोन नोंथाङा?
आंथ जेसेबां हायो एसेबां बाहेरायाव थांनो नाजायो आरो। बाहेरायाव थांनानै बेरायनो मोजांसिन मोनो। जेरैहाय जोंनि दा बे समाव दा गरम बोथोरनि समावहाय शिलं मेघालयाव थांनो मोनोब्ला साबसिन जायो आरो जेर बैयाव थांनानै जों बिराद गावखौनो थान्दा मोनो। आरो जोङो जोंनि देहाखौ सुग्लाय होनानै लानो हायो।
औ नंगौ
नोंथाङाबो बेरायफेरबायना औ नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो?
आं बिदिनो जोंनि खाथि खालाफोराव बेरायो बारा आरै गोजानाव बेरायनो मोनाखै।
आव खनबोसेसो बेरायनो दासान्दि?
आं बेरायनायाथ ओरैनो बेराय साब्बाय बेराय नायालाय।
औ नंगौ नामा नोंथाङा बैयाव थांनानै बा दावबायनानै गावनि गोसोखौ माबायदि मोनदों?
गोजोननाय मोनदों बेरायनो मोनबा मोनसे मोनसे गोजोननाय फैयो आरो लोगोफोरजों बेरायनो मोन मोनबा
औ नंगौ नामा नोंथां? दा नोंथाङा बै बेरायनाय स मावहाय नोङो नों दिनै बेयाव दावबायनानै फैबाय आरो बै दावबायखांनानै फैनायनि उनाव नों दा गुबुन सासे सोरनोबा माबायदि नोङो बेनो फोरमायगोन नों बे बेयावजे आं दावबायनानै फैबाय?
आं बेयाव दावबायनानै जेरैबायदि मोजां मोनबोदों जेरैबायदि नुबोदों बेफोर बाथ्राखौ बे लोगोनो फोरमायगोन आरो
औ औ बेवहाय माबायदि बाथ्रा फोरमायनो सानो नोंथाङा?
ओरैनो जेराव जि नुबोदों इयाव थांनानै मोजां मोनबोनायफोरखौनो
औ नंगौ नामा जेरैहाय दा बेयाव थांनानै जोङो गावखौनो गावनि जा टेनसन बेफोरखौबो खारहोनो हायोना नंगौना औ दा बे फोराव गोबां गोदान गोदान जोङो जायगा नुनो मोनो।
औ नंगौ
औ दा नोंथाङा बे साखाथिनि अनगायै गुबुन गोजान जायगायाव बेरायनो लुबैयोना? औ नोंथाङा दा बे गोजान जायगायाव थांनो मोनोब्ला नोंथांनि गोसोआ माबायदि जागोन एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ आंनि गोसोआ इदिनो जागोन जेरै आं थांनो लुुबैदों बेबायदि जायगायाव थांनो मोनबा गोजोननाय मोनगोन आरो
औ नोंथां नोंथाङा दा ओ हमनानै ला नोंथाङा दा गोजान जायगायाव बेरायनो मोनबाय आरो नोंथाङा बै जायगायाव थांनानै माखासे गोदान गोदान ओ जायगा नुनानै माखासे गोदान गोदान ओ एक्सपिरियेन्स लानानै फैबाय दा बैफोरखौ गुबुन सासेनो सेयार खालामनो सानबाय दा बे समाव नोंथांनि जा नोंथांनि महर बा जा नोंथांनि रावलायनाय बैफोर माबायदि जागोन एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेहाय बेथ' मोजाङानो जागोन
औ नंगौ न'
उम
दा नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनो सानो नामा?
औ नोंथाङा दा बेरायनानैथ' मोजां मोनखायो बयबो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
ओरैनो मा जायगाखौ मोजांसिन मोनो नोंथाङा?
आंथ' बेरायनो थाखाय थाखाय आं जे जायगायाव सिदोबमा बा गुसु जायो बेबायदि जायगायाव आं बांसिन थांनो मोजां मोनो
गरमनि
दाथ' गरमनि दिन जों थानदा जागाखौनो नागिरखायो
मानसिफोरा बांसिन थाङो
दा दा जोंनिया गरमनि जाहोनावनो बेयावहाय गोबां ओ सुबुंफोरानो गरम बोथोराव बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो आरो जों थाङोबो गरम बोथोरावनो बेयावहाय बेनि फ्राय बोहैबोनाय दैै जोंहा मोनसे दैमा दं मोननैआनो दङ सुकियावहाय बे दैमानि दैया ओरैबायदि थान्दा बेयाव जोङो दुगैनो जोबोद मोजां मोनो। आरो बेयावहाय जों खानाबो जाहैनो हायो।
बे मोनसे खाना जाग्रानिबो
औ बेयो मोनसे बेयो पिकनिक सिफ्टबो नालाय। दा नोंथाङाबो ओ माखासे दावबायनो थांनायफोराव मालाबाफोर माबाफोर उसुबिदा मोनदोंना मोनफेराखै नोंथां?
आं मोननाया मोनाखै बिदि आं लोगोफोरजों सो दावबायहैयोना बिदि।
औ आस्सा दिनैसिम जेबो उसुबिदा मोनफेराखै न नोंथां? औ औ आंबो मोनफेराखै नाथाय मालाबा समाव जों नुनो मोनोखि सोरबा माबा मोन से उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ जों नुहैयो। जेरै औ नंगौ नोंथां
औ
दा नोंथाङा जोंनि ओ जोंनि दा बि टिसि ओनसोल बेनि अन गायै नोंथाङा गुबुन जायगाफोरनि नाम मिथिगौ ना?
मिथिनाया औ मिथिनायाथ मिथिगो। बिदिनो थाङाखै आरो आं
औ आस्सा नोंथाङा बे नामफोरखौ बुंनो हागोन ना मा मा जायगाखौ नोंथाङा मिथियो आरो नोंथाङा दावबायनो लुबैयो बैफोर जायगायाव?
बेयावथ गोजान गोजान बिदिनो भुटान
औ
ए बिदिनो बेलेग बेलेग जायगाफोर दं बायदि बायदि।
औ औ औ नोंथाङा बे जोंनिनो जोंनि हालाम निनो मानास हायुंङारि पार्कआव थांफेरबायना?
औ बेयाव थांनो सानदोंमोन एबार नाथाय दा थांथवाखै।
औ नोंथाङा बेयाव थांनो लुबैयो न?
थांनो सानदों र।
औ औ औ नोंथाङा बेयाव आंबो थांफेराखै दिनैसिम। नाथाय बिनि साखाथियावनो थांबाय थेवबो बेयाव हाबनाय जायाखै। बे बोसोराव थांनो सानदों आंबो।
थांनो सानदों र एबार थांनाय जाबा।
ओ नोंथांनिसिम आं माखासे सोंलु सोंबावनो सानदों दा दावनायनि अनगायै नोंथाङा आरो गुबुन माब फोर खा खामानि ओ मावनो बा मावनो लुबैयो नामा नोंथाङा?
मावनोलाय लुगैयो।
औ ओरैनो नोंथाङा दा नोंथांनि दा बे सोलिबाय थानाय समफोरावहाय माबाफोर आखाइनि खामानियानो जा बा माबाफोर मोनसे ओ थांखि लानाय खामानि बेफोरबायदि खामानि खौ मावनो लुबैदों ना ना मावबाय दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
आं माव मावनाया मावाखै मावनो लाय लुगैयो जेबो मावथ'वाखै आखाइनि खामानि।
औ आतसा औ बे बे समाव थ' आं सासे फरायसासो दा आखाइनि खामानि हिसाबैथ' आंहा जेबो खामानि गैथ'वा
औ
इयुनाव आसा खालामो माबा मोनसे खामानि मावनो हागोनखौ।
औ नंगौ।
औ। नोंथांनिसिम आ बेबायदि मा माखासे बाथ्राखौ खोनानानै एसे गोजोननायबो मोनदों आरो खोब सावरायनोबो लुबैयो बेबायदिनो
औ नंगौ।
नोंथाङाबोथ' सावरायनो लुबैयो जानांगौ ना?
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांनिसिम आं मोनसे आ सोंलु सोंनो सानदों
औ दे
आ नोंथाङा जानाय लोंनायनि सायावनो सोंसै आङो।
औ
दा नोंथाङा गोबां जोंहा ओ माखासे ओंख्रि ना गोबां दं जोंहा बेयावनो नों थाङा ओ माबा मोनसे ओ जोंनि ओ बर' माहारिनि ओ दोरोङारि ओंख्रि बेफोरनि मुं मोनथिगौ ना?
बा जों अनलादो दाउ, सबायदों साम'। सबायदों दाउबो सं जायो। नारजिजों अमा
औ नंगौ दा नोंथाङा बे फोरखौ ओ बानायनो रोंगौमोना नोंथां?
रोंनायाथ ओरै रोंस्लाबा ओमफफ्राय अनलाजों दाउबो रोङो आरो सबाइखो बारा ओरै रोङा।
आतसा आतसा नंगौ नंगौ। दा नोंथां आ बेफोरखौ जानानै माबायदि मोनो?
जानानै जोबोद गोथाव मोनो आङो अनलाखो अनलादो दाउखो।
औ नोंथां आंबोथ बेखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो दा जोंनिया बेखौ संनो रोङोब्ला साबसिन जाबावो आरो ना?
औ नंगौ।
औ दा बेखौ जोङो संनो रोङाब्लाबो सोलोंना लानाया गाहाम। नंगौदा नोंथां? दा बेखिनिखौनो नों नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनदों। इयुनाव ओ मिजिंथियो नों थां आरो खोब माखासे बाथ्राखौ गुवारै सावरायनो मोनबावगोन।
औ
दे होमबा बेखिनियावनो दोनथनोसै औ दे नोंथां।